औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नना आ गिबियावनो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ गोजोनथोंदों नोंथां
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो जि जोंनि मोनसे बर'नि फोरबो बैसागु बे बैसागुखौ लानानै नो बे बैसागुनि मोनसे आयदा लानानै दसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो जि जोंनि मोनसे ओ बर'नि एंगारहायै मोनसे फोरबो बैसागु बे बैसागुनि बागै नोंथाङा गिबि गिबियावनो आंनो एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथाङा जिखिनि औ औ दे फोरमायना हानायसै
औ दे होमबा आं नोंथां फोरमायनोसै
दे दे
औ बैसागोआ बर' हारिनि मोनसे एंगार हायि फोरबो। मानो होनब्ला बेखौ गोदो गोदाय गोदो गोदायनि आजौ आजैमोन आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो मोनसे खुंबोनाय।
औ
बेखौ माने बर' हारिनि आमाय थुख्लु होननाबो बुंनाय जायो।
नंगौ थारैनो।
बैसागु बोथोराव जोङो बर' हारिनि गोबां दामजु लानानै मोसानाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना। बायदि आरो बैसागुखौ जोङो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थ'
औ औ
गोनांनानै जयै खुंनाय जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
बेखिनियानोसै आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां ओ जोङो बैसागु होनना बुङोब्ला माने जोंनि बर' हारिनि आगोबा मोनसे फोरबो। जाय फोर बोआव जोङो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय बायदि सिना जोङो जेरैहाय सेरजा, सिखाम जथा, सेरजा, सि फुं बायदिसिना दामजुखौ लानानै जोंनि ओ जोंनि हारिनि जों जेरैहाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गाननानै जोङो रंजा जायो बाजायो नङा होमबा? दा गिबियावनो आङो जि जोंनि बे बैसागु बे बैसागुनि ओ बे बैसागु मासनि बागै आङो नोंथांनोबो एसे फोरमायनो होनानोसै नङा होमबा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ बैसागु होनना बुङोब्ला जों बे बैसागु मास खौ आसाम नाङैनो बैसागुनि से खालारखौ जोङो गोदान बोसोर होननानै जोङो मानिनाय जायो जोंनि आसामाव
औ नंगौ नोंथां।
बैसागुनि से खालारनि आगोलाव बैसागुनि से नि आगोलाव जोङो जाय सानखौ जोङो मोसौ बिहुबो होननानै बुङो, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे मोसौ बिहुआव जोङो जोंनि न'खरनि मोसौ बोरमा बायदिसिना जि ब जुनारफोरखौ जोङो थुखैयो। एबा ओ बिसोरनि थाखाय जोङो ओ माने मोनसे सान हिसाबै जों गनायनानै लायो जेरैहाय, ओ बै सान खालि बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगांनि सानखौ आं बुंबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
खालि जों फुङावनो जिहेथु जोंहा आगोलनि नेमखान्थि बायदियैनो फान्थाव पानेलाव, हालदै, मोखना बिबार दिग्लि लिति थाराय बायदिसिना जोङो जिखिनि नांगौ बेखिनि बेसादफोरखौ बुथुमनानै लायो। लानानै जोङो मोसौ, बोरमा बेनि उनावनो बैफोरखौ माने मैगं बायदि हाग्लिनानै जोङो ओ खावसे बाहागोखौ जोङो माला सुयो माला सुनानै जोङो फुं समावनो मोसौ गलिनिफ्राय मोसौखौ खाहननानै बा बोरमाखौ खाहननानै जोङो फुख्रि बा दैमा बा दंग'आव माने होलांनाय जायो होलांनानै जों बिसो रखौ माने जोबोर रंजा खुसियै माने ओ दैमाफोराव ओ जोङो थुखैयो जेनेबा थुखैनानै ओ जोङो बै मैगं हानाय फोरखौ जोङो सारनानै जोङो रंजा खुसियै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सल' दङ मोसौ थुखैनायाव जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारायलांबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बायदि गं मेना मेनि जा बेबायदि मेथाइ रोजाबनानै जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ थुयो नङा होमबा नोंथां ओ फैनानै जोङो माने बै लाव फान्थाव हानायफोर खौ सारै सारै होयो आरो
औ नंगौ नोंथां
फैखांनानै जों मा खालामो बे मोसौ बोरमाफोरनि मोदोमाव जोङो जोंनि न'खरनि ओंखाम संनाय बा ओंख्रि संनाय खान्था सारायनि जि हांगार बे हांगारफोरखौ जों हल'नानै जोंहा थाव गुबैजों जोङो लगायनानै लाखायो आरो बे मोसौ बोरमाफोरखौ थुखैखांनायनि उनाव बे थाव गुबैयाव जोङो हांगारखौ लगायनानै लाबाय बे हांगारखौ जोङो गनजों माने मोसौ बोरमानि मोदोमाव जोङो माने फोनजोबनो होयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
फोननायनि थांखिखौ फोननायनि उद्देस्स'खौ जों बेखौ होनना मिथिगौ जेन'बा आगोलनि दिनाव जोंनि मोसौ बोरमानि बिगोमाफोरा अरनबारियाव जेब्ला मोसौ बोरमाखौ होनानै हरोमोन बै समाव सिंहफोरा मोसाफोरा जोंनि मोसौ बोरमाखौ जायोमोन आरो जायोमोनब्ला जायोमोनब्ला बै सिंह फोरा मोसाफोरा जोंनि मोसौ बोरमाखौ बाग दाउखांथों गिखांथों होननानै जों बिसोरनि मोदोमाव माने गोसोम गोसोम हांगार फोनना होनाय जायोमोन होननानै बुङो आरो नङा होमबा नोंथां बेनि फ्राय बै सानखालि जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ थारायजों बा देग्लिथिजों जोङो एसे मोदोम आव बुयोमोन बेनि जाहोना बेनोमोन जे मोसौ बोरमानि ओ जुदि ओ मोदोमफोराव सानाय सुनाय दङब्ला जाहाथे फिन बि दिनखालिनो माने ओ सागा लांथो बा खारस्राथों होननानै जोङो दिग्लिलिथि बा थारायजों बुयोमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागोनि गेजेर समनिफ्रायनो जोंहा दैज्लां समाव मोसौजों हाल बायदिसिना एव नाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जों बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगांखौ मोसौनि बैसागु होननानै बेबायदिनो जों हगारबोदों आरो जोंहा बैसागोनि से खालार जानाय लोगो लोगो मा जाहैबाय जोंहा जोंनि बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा माने बोसोर गोदाननि मुङाव जोङो सिजौनि गुन्दियाव आलारि बाथि सावो आरो
औ नोंगौ नोंथां
जोङो आनान गसाइ सोरजिगिरियाव बं लावरिनियावन आरज गाबो ह आफा बायो बाथ
थांनाय बोसोराव नों आफा इसोरा जोंखौ जिबायदियै खुसियै लाखिबोबाय रंजा खुसियै जोंनि सानखौ बारहोबाय खैफोदनि समाव जोंखौ उदां जानो थाखाय राहा लामा दिन्थिहरबाय बे गोदान बोसोरावबो नों आफ बोराइ बाथौआ जोंखौ खोमसिनिफ्राय सोरां फारसे लाबोथों अरायबो सोरांनि लामा दिन्थिदों खैफोद खैफोद दा खालामथों खैफोद आफफोद जायोब्ला बारगनो हानायनि गोख्रैनो राहा लामा दिहुननानै हरदों बेबायदि आरज गाबनानै जोंङो बाथौखौ खुलुमो नोंङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बाथौ खुलुमखांनायनि उनाव जोंङो नखरनिनो गावनि गेदेरखौ खुलुमो उन्दैफोरखौ जोंङो बोर होयो बेबायदिनो जोंङो बैसागोनि से खालाखखौ बारहोयो आरो जोंहा बैसागोनि नै खालारनिफ्राय स्नि खालारसिम जोंनि बरनि दामजु जेरैहाय अ खाम जथा सिफुं सेरजाखौ लानानै जोंङो जोंहा आइजो माहारिया दखना गोमो गानना आरनाइ फालि खजया लानानै जोंनि हवा माहारियाबो गामसा गाना आरनाइ फालि लानानै गस्ला गुफुर गाननानै जोंङो गामि गामि जोंङो रंजायो मोसायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो रंजा मोसानानाय गामिनि गेदेरफोरखौ मान होयो उन्दैफोरखौ बोर सासे बेबायदि रंजा खुसियै नों बैसागोनि स्नि खालारसिम जोंङो रंजायो आरो रंजानाय लोगो लोगो लोगोनो जाय बिथांमोना रंजानायनि मुनाव जोंनो दान हरो दसिना हरो माइरं इसि हरो बायदिसिना हरनाय खालामनानै दोनो आरो जेब्लानोाखि जोंङो सात दन द जाखांगोन बे सात दन द जाखांनायनि उनाव माने जों जजयैनो गामिनि गासैबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै मा खालामो जोंङो खाना जायो एबा पार्टि खालामो नंङा मोनोनथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंङो बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो दा आथिखालाव जों नुनो मोनो बेनि सायावबो जों एसे सावरायनि नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
नुनो जाथाय खालायाव जों नुनो मोन मा जोंनि बर'नि जि दामनाय देनाया आगजु एबा हारिमुखौ लाखिनाय जि खाम सिफुं जथा सेरजा बे खाम जिफुं जथ था सेरजाजों बैसागो बोथोराव रंजाया बालासि बिदिनो आथिखालाव जों नुनो मोनोबा बायदिसिना एलक्ट्रनिक् जेनेबा दामजु दामनाय जेनेबा डीजे एट देग बायदिसिना अफार बायदिसिना लानानै जों रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि बैसागु बोथोराव जोंनि दाउजौखौ लायालाबसिनो बेबायदि इलेक्ट्रनिक्स बो दामजु दामनानै मोसायोब्ला हयथ जोंनि हारिमुवा ओ एसे खहा जागोन नंङा होमबा नोंथां जोंङो जोंनि हारिमुखौ देखायनो बा गुबुन हारि सिगाङाव दिन्थिनो गोब्राब जादों दा नोंथाङा आंनो एसे बुंना होनो हागोन नामा जुदि जों जोंनि हारिमुनि दामजुखौ लानानै मोसाायालागासिनो। जुदि इलेक्ट्रनिक्स बायदिसिना आगजु लानानै मोसायोब्ला जोंनि हारिया बा जोंनि हारिमु माबायदि गोनालांनो गोमालांनो हमगोन बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन आम बांनो
औ हागोन नोंथां।
औ
मानो होनोब्ला खाम जथा सेरजा सिफुङा जोंनि गोदो गोदाय आजै आजौमोननिफ्रायनो मोनसे खुंबोजानाय मोनसे दामजानाय मोनसे आगजु
थारैनो नांगौ
औ बेखौ माने गोदोनि सेंग्रा सिख्लानिफ्राय लाना बोराय बेन्थ'सिम बो मिथियोमोन।
नंगौ थारैनो
दानि आथिखाल मुगायाव जुदि इलेक्ट्रनिक बायदि बक्स दि जे बायदि लाना दामोब्ला आथिखालाव जाबोगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोर दामजु जेरै खाम सेरजा जथा सिफुं बायदि खौ दामनो रोङि जालांगोन। बायदिखौ औ बिदिखौ बायदि बिदि बायदि दामजुखौ दामनो रोङियाव जोंनि बर' हारिमुनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोर आगजु खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिखौ मिथिया जानो हा हागौ
नंगौ नंगौ थारैनो जोंनि इयुन जोलैफोरा जेन'बा
औ इउन जोलि बिदि बावगारलांनायजों लोगोसे सिनायजों जोंनि बर' हारिनि खाम जथा सेरजा सिफुं बायदियाबो गोमालांनो हमगोन।
नंगौ नंगौ
औ
दा ओ नंगौ नंगौ थारैनो बेखायनो जोङो जोंनि बर'नि हारिमुखौ जोङो मालाबाबो खोमाना लानो हाया नङा होमबानो । थां बेखायनो जोङो हानायखिनिखौ जों फोरोंनांगोन। बुंनांगोन जे बैसागु बोथोराव जोङो जोंनि हारिमु दामजुखौ लानानैसो जेनेबा मोसायो रंजायो बेखायनो जाय बिथांमोना जोंनि हारिनि ओ बेबायदि रंजानाय बाजानाय समाव जुदि जोंनि हारिनि हारिमुनि हारिमुखौ लायालाबासिनो रंजायोबा जों बिथांमोनखौ हानायमानि जो बुजायनाया मोजां एबा फोरोंनाया मोजां नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
अ दा होमबा नोंथां जोंहा समाबो गोबां गैलिया दिनै नोंथांजों आङो जोंनि बैसागुनि आयदाखौ लानानै सावरायनायाव जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो जि फोरमायदों गासै बो सैथो होनना आं बुंनांगोन दा जोबनायाव नों। थांनिसिम मोनाबिलिनि फिन खेबसेबाव गोजोन हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि बे सावरायनायखौ बे। खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।